हेलौ
हेलौ नोंथां
नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
आं मोजाङै दं
आंबो मोजाङैनो दं नोंथाङा आं मोनसे सोंनाय सोंनायनि फिन्नाय सों नागिरदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना दैज्लांनि बागै?
दैज्लां बुंनो थाङोब्ला बे बोसाराव खनसे फैयो जेराव दैज्लां जों माइ आबादफोर गायो जेराव
औ नंगौ
आसु माइ रन्जित माइ बेफोरखौ खौ बोथोराव माइ गायनायनि जों माइ आरो माइरं जाग्रा आदार
औ नंगौ
नोंथां निखौ मोजां खोनाखै आङो हेलौ नोंथांनिखौ मोजां खोनायाखै आङो
दा
नोंथाङा एसे साइडाव थांनो हागोन ना? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ
खोनायाखै नोंथां?
खोनादों दासो दे बुंदो
बिदि नोंथाङा दैज्लां बोथोराव मा मा मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दैज्लां बोथोराव जोङो माइखौ सोमना दोनग्रोनानै माइखौ सोमना दोनगोर नानै जोङो बोखांनानै दै सास्रिनानै एसे आरो हालेवनानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो
औ नोंथां
आरो जों जोङो माइखौ ओ मोनखा फिथाइ मोनखांनायनि उनाव जोङो माइरं मोनो
औ नंगौ
बे माइरंखौ जोङो मोनखांनानै ओ बेनिफ्राय जों मा मा मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जों बिदिनो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय आबाद मावो आरो बिदिनो मैगं थाइगं आबाद मावग्राफोरा मैगं थाइगं मोनो जेराव जों जेरै ओ जिंखा बहल प-
औ नंगौ औ
ख्रिखला बेफोरखौहाय खायफा खायफा फ्राय आबाद मावो आरो माइ माइबो
औ
दैज्लां बोथोराव माइ गायनो थाखाय अखा लिंहरनाय जायो आरोना
औ नंगौ
माब्लाबा माब्लाबा अखाया गोमानायनि उनाव जों फुजा होननानैबाबो दैज्लां बोथोराव अखाखौ लेंहरनाय जायो आबादनि थाखाय जों बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनो खनथाम हालेवनाय जायो आरो
औ नंगौ
खन्थाम हालवखांनायनि उनाव जों जेरै खोथियाफोर फोखांनानै खोथिया फोखांनाय रज नायखौहाय जों फुयो खायफा खायफाया दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो थाखाय हाजिरा लायो
औ थारैनो नंगौ
जेरै बिदिनो फुखांनायनि उनाव खायफा खायफाया बेखौ जावायो आरो
औ नंगौ
फिथाइ माइ फिथाइफोरा मोजां जायो होननानै गिदिर गिदिर मोजां मोनो फिथाइखौ मोनो जेराव जों जानोबो मोनो गावनोबो थाखाय मोजां जायो
औ नंगौ दैज्लां बोथोर होनोबा थ जोङो गोबां दङ बुंस हायो मैगं थाइगंनि बागै एसे फोरमायनांगौ नोंथाङा
औ नोंथां मैगं थाइगं बुङोब्ला बेनो आरो जिंखा बहल बेफोरनो
औ
जेराव जों फालांगि खालामनानैबो
औ बानलु मोनो नोंथाङा एसे बानलुनि बागै फोरमायनो हागोन ना मा मा मालु बानलु दङ
बानलुखौ बुंला ओरैनो बानलुखौबोथ बारा
मोनथिनाय जाया आरो गोबां दन
गोबां दं जेरै बानलु राजा होनो आरो बानलुफोरदो बिदिनो गुबुन गुबुन म दंआरो
न नंगौ
जेरै मैगं थाइगं बिदिनो बानलुआबो
औ
नोंथांनि नखराव मायबाफोर दैज्लां बोथोराव मायबाफोर आबाद मावो नामा बिथाङा खोनन्थानो हागोन ना
औ मावो नोंथां जेरै दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ गाससिनाबो मावनायानो जायो जोंनावल नङा गोबां गोबाङाबबो मावनायानो जायो गोबां हादोरफोरावबो मावो दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद मावो
थारैनो नंगौ
औ
नोंथाङा औ नंगौ जोङो मा जोङो माइरं गैयाबा ओंखाम नङाबथाय जों थांनानै थानो हाया
औ थारै नंगौ
नोंथाङा एसे ओ माइरंनि बागै मा मा फिथा जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
माइरंनि बागै बुंनो थाङोब्ला जों दैज्लां बोथोराव गुबुन गुबुननि माइ गायनाय जायो आरो ओ जेरै माइब ब्रा माइ गोसोम, आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जेराव जों माइब्रा माइरंखौहाय जों मागो-मागो दमासियावहाय जों फि था सावनानै जानो हायो। गुबुन -गुबुन संनानैबो जानो हायो, जेराव जों जानानै गोजोननाय मोनो।
औ नंगौ।
आरो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां - गोबां रोखोमनि दोङो।
औ नंगौ, जों माइरंनिफ्राय मा मा फिथा- फिथा मोनजायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो
फिथाया बिदिनो थावनि फिथा आ
औ नंगौ औ, औ
सिथाव ओम गुबुन गुबुन आरो
औ नंगौ।
बुंखनो हाया,
औ नंगौ।
बिदिनो माइरंजों जोङो ओंख्रिबो जानो हायो जेराव जों अनला होनना बुङो बर'फोरनि अनला ओंख्रि।
बिदिनो गुबुन-गुबुन रोखोमनि जों संनानैबो जानो हायो।
औ नंगौ। दैज्लां बुङोब्लाथ' जोङो मैगं थाइगंनि जेबो आंखालानो गैया। जेरै ओ मैस्था ओंख्रै मैस्था मैस्थाखौबो गायनाय जायो।
औ नोंगौ थारैनो,
आरो लेस्रा भिन्दि बेफोरखौबो गायनाय जायो।
थारैनो नंगौ,
औ गायनाय फुनायनि एसे नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
गायनाय फुनाय बुङोब्ला बिदिनो जों दैज्लां सफैनाय लोगो लोगोनो जोंनि आबादजों जेराव आदार जायो बे आदारनि थाखाय जों आबाद मावनाय जायो आबाद खो मावखांनायनि उनाव जों मोजां फसल मोननो हायो आरो
औ नंगौ।
उदैनि ओरै सुफुंनो उदैनि आदारखौ सुफुंनो थाखाय।
औ नंगौ।
गोबां मानसियानो आबाद मावो जेराव जोंनि बे ओनसोलावल नङा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो आबाद मावनाय जायो।
औ जों नुनो मोनो।
औ थारैनो नंगौ।
आगोलनि आगोलनि दिना मोजांमोना दानि दिना साबसिन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना। गायनाय फुनायनि बागै
औ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनानो मोजांमोन मानोना दानि दिनाव अखा बोथोर बा बोथोरफोरानो ओरै अखा हानायफोरानो खमायलांबाय। बिनि बायदि ओरै जोङो बोथोरनि समाव जों अखाफोरखौ मोननो थांलिया।
औ नंगौ।
मानो मानोना जुगानो सोलायबाय आरो जेराव जों दा दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला जों मेसें रखम मोनो मेसें बायसा मोनो।
औ नंगौ माब्लाबा अखाबो मोना।
औ थारैनो। सान्दुं गोसा जेरै जों माइ गायनायफोराव जोबोद खस्थ मोनो।
औ नंगौ।
बेनि थाखाय जोंनि आबादा आबादथिलिया हामा जालाङो। जेराव माइफोरा थाङो थैलाङो जोङो गोदोनि बुं थांला गोदोनि रखम जों दा फसल मोननो थांलिया।
औ नंगौ औ थ
गोदोनिख्रुय जोबोद सोलायनाय जादों आरो। एबार दानि बोथोरा।
औ नंगौ
नांगौ बायदिखौ मोननो थाङा जोबोद आंखाल जाबाय मोननो
औ
अखा दैज्लां बोथोराव जोंनो अखा नांगौबा जों ओ फुजा होनांगौ गोनां जायो। गोदोनि दिनाव बिदिखौ दाानि दिनाव जों अखा थाखाय फुजा होनांगौ गोनां जायो।
औ नंगौ
मानोना जों दैज्लां बो थोराव आबाद मावाबा आरो जोंनि जोंनि उदैया ओरैनो राननानै थागोन जों आदार मोनजायाब्ला जों बोलोफोरा जोंना
औ खमायलांगोन औ नंगौ थारैनो आदाद नङाबा जों थांना थानो हाया
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
आदार जानानैसो जों थांनानै थानो हायो।
थारैनो नोंगौ।
औ नोंगौ।
अब्ला नोंथां समाबो जाबायमोन। अब्ला दनथ'नो दोनथ'सै मा नोंथां औ उनाव रायलाय दे नोंथां